औ खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ।
औ। दायो होमबा जोङो मागोनि सायाव बा मागो फोरबोनि सो सायाव सावरायनि नोंथां।
औ नों
सावरायजागोन ने?
औ सावरायजागोन।
औ मागो होननानै बुंङोब्ला बेयो बर'नि मोनसे मख'जादाव फोरबो। जाय मागो फोरबोखौ एब बा मागो दमासिखौ बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों। माने मोनथिस' हायो समनि फ्रायनो दा मागो फोरबोखौ माब्ला फालियो होननानै बुंङोब्ला जोङो बुंनांगोन मागो फोरबोखौ जोङो ओ फुसताननि जोबथा सानखालिनिफ्रायनो लानानै ओ मागनि गिबि सान माने सेथि साननि फ्राय हमनानै ओ थामथि सानसिमहालागै जोङो मागो फोरबोखौ फालिनाय नुयो दा आसामाव थानाय गोबां ओ हारिफ्राबो बे मागो फोरबोखौ फालियो गुबैयै बर'फ्रा मागो फोरबोखौ माखो फोरबोखो फालिनो थाखाय बिथांमोना ओ गोबाव समनिफ्रायनो खायफाया नारा हायो बेलागुर दुनो ओ थुरि हायो बिदिनो औवाफोर दानानै दोनो आरो बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो बे बेलागुरखौ लुनो थाखाय गोबां खस्थ' खालामो आरो बिथांमोना फुस दाननि जोबथा सानखालि बे बिलागुरखौ जायो बे हराव बि थांमोना हरसे थाला माने संङै खावै जानानै बेयावनो रंजानानै मोसा सानानै अखानायै सोरांसि सोरांसि माने दाउसिन दाउलाफ्रा माने सिरि मोनैनि सिगांनो बिथांमोना बे बेलागुरखौ सावो सा ओ दुगैस्रां लोबस्रां सावनानै माने दै सेरावनो दुगैयो। ओमफ्राय बे बेला खु बेलागुर सावनाय बा बिलागुर सावोब्ला बिलागुर सावनाय बे-बेराम आजारफ्राबो खारो होननानै बिथांमोनहा फोथायनाय दङ। ओमफ्राय बे अखानायै सेथि सान बे सेथि सानाव बर'फोरा माने लारु एनथाब बेफोरबायदि खौ देनानै जायो दा बेफोरखौबो बिथांमोनहा फुस दाननि जोबथा सानखालिनो ओ माइरंफोरखौ बा माइब्राफोरखौ सुनानै माने गाहेनाव बा उ ओ उवालाव गाहेनजों देनानै अन गुन्दै खालामनानै लायो। खायफाया ओ गोदान मुगानि ओंखारनाय मिसिनफोराव बे माइरंफोरखौ बा माइब्रा माइरंफोरखौ हुख्रेमो उवालाव देया लासे ओमफ्राय बिब्दिनो बिथांमोनहा अनखौ देखोना लानानै ओ सेथि हरनि सोरां सोरां सियावनो बिथांमोनहा एन्थाब बा सि थाव फिथाफोरखौ बानायो। खोमसि खोमसिनो ओमफ्राय बानायखांनानै बिथांमोना गावसोर बानायनाय जि एनथाब लारु सिथावफोरखौ खोलाहा गारहरनानैसो गावसोर जायोबा मानसिफोरनो जानो होयो ओमफ्राय बिदिनो सोरांसि सोरांसि समावनो बर'फोरा ओ बा बर' आइजोफोरा ओ बे बाग सानजा थानाय बाख ख्रियाव गोबोरखि गोथांखौ लानानै रावबो नुयै खोमसि स्लिथ समावनो सोरांसे समाव फारसेनिफ्राय बे बाख्रिखौ लिरथुमनानै दोनो बेबायदि दि गोबोरखिजों लिरथुमनानै दोनोब्ला बाख्रियाव थानाय ओ मायनावा बिदिनो थायो जेरावबो थाङा बा माइ बाख्रिया थिब थिब बुंनानै थायो होननानै बि थांमोना फोथायो। ओमफ्राय बे ओ माग दाननि गिबि सानावनो सोरांस्रि सोरांस्रिबा खोमसि सि समावनो बि बिथांमोना गय दङब्ला गयखौ माने जिगाबजों खाना एबा खान्थाल जिब जिखुनु जाया बिफां। फिथाइ थायग्रा बिफांफोरखौबो बिथांमोना खायो बेबायदि खायोब्ला बिथांमोनहा फोथ थायो जे थायबाय थानाय जायफोर बिफां बियो बांसिनै थायो आरो जाय बिफांङा फिथाइया खम थायो बे बिफांङाबो बांसिनै थायो। होननानै फोथायो बेनिखायनो बिसां बिथांमोना इदिनखालि सेथि सानखालि सोरांसि सोरांसि स रावबो नुयै सेयावनो खोमसेयावनो सिक खारनानै ओ बे गय बिफांफोरखौ खान्थाल बिफांफोरखौ खा-खायो आरो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव मागोफोरखौ मागो फोर्बोखौ माबायदि फालियो?
अ जोंनि ओनसोलथिंबो मागो फालोखो मागो फोर्बोखौ बेबायदिनो ओ फालिनाय जायो मागो दाननि ओ जोंनिथिंजाय मागो दाननि से खालाराव बेलागसिजि खावनाय जायो।
औ
ओ ओमफाय बेबायदिनो खावनानै ओ हराव माने दमासियावहाय खाना जायो फिथा सौराय देनानै जायो ओमफाय फिथा फोरनि होनबाथाय फिथाफोरनि मादाव बिदिनो एनथाब फिथा ओ सिथाव थावनि फिथा ओमफाय लावदुम फिथा आरो नालेंखरनि लारु ओमफाय बेबायदिनो सौराय देनानै जानाय जायो आरो ओ दमासि हरावहाय नख खरनि ओ गासैबो सोद्रोमा ज' ज'यै ओ खाना जानाय जायो। आरो भेलाफुसिखौबो ओ बे दमासियावहाय खाना जानानै बिनि अखानायै मागो दाननि से खालाराव दाउ बेलागुरलु खावनाय जायो मा दुगैयै फोसावो ओमफाय जोंथिं मोनसे फोथा गायदों आरो ना भेलागुरखौ माने नों दुगैयालासिनो सावबाथाय बिनि अरखिया सिथ्रियो बिदि होननानै आरो बेलागुर सावबाथाय बिदिनो मानसि बिनि ओ देहायाव बिगुराव सोमजिनाय बेमारफोरा उम हामो होननानै माननाय गाराय गुरायफोरा स्रत थांङो होननानै बेनिखायनो दुैगैयै लोबै ओ मागो दाननि से खालारावनो भेलागुरखौ सावनाय जायो।
औ
ओमफाय मागोआव बिदिनो ओ आरो आलासि दुमसि ओ फा फायो मागो दानाव बयबो माने बेनि न'खर बैनि न'खर थांलायनानै फिथा सौराय ओ जाबथिंनाय जायो जोंथिंजाय
औ
औ
औ
बेबायदिनो फालियो जोंनिथिं अ
औ मागो फोरबो समावहाय बे न'खरनिया बै न'खराव थांनानै फिथा एन्थाब जाहैनाय हुदाया दंङ ओमफ्राय बेबायदिनो ओ मागोब फोरबो समाव बा सेथ थि सानाव बा नैथि सानसिमहालागै ओ ज' ज' ओ ओ सोरबा माने हान्जा थायो बे हान्जा फ्राल ज' लोगो नांनानै सयजन सातजन ओ बा दसजन बिदि लोगो नांनानै बिथांमोनहा खाना जायो। बा ग्रुप थायो माखास बे अमा फिसिनाय बेफोर अमाखौ सिथारलायनानै बिथांमोना ज' मोखां नायेन उम मोख खां नायलाय नायलाय मागोनि मुंङाव बिसोरो जायो बा रंजालायो। ओमफ्राय बेबायदिनो ओ गाबागाव ओ न'खरनि सोमोन्दो थानाय मानसिफ्राबो बे मागो फोर्बोखौ बिथा खालामनानैनो ज' मोखां नायलाय नायलाय बिथांमोनाबो ओ खाना जायो आरो सुखु दुखुनि बाथ्रा न'खरनि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना ज' रायज्लाय लायो बे मागो फोर्बोआवनो दा मागो फोर्बो खौ माने सिगांथ' जेनेबा बेबायदिनो ओ दुब्लि बारियाव जेनेबा ओ बेलागुर जानाय ओमफ्राय एन्थाब सिथाव न'खर न'खर जानाय। बेबायदि फालि फालि फालिबोदों आरोना। बे आथिखालाव नुनो मोनो मागो फोर्बोखालि बबेबा बबेबा जायगायाव माने गथ'फोरनि मुङै मागोनि मुङाव ओ बिदिनो खारनाय बादायलायनाय होनाय बा खन्थाइ आवरायनाय बादायहोनाय बा ओ फुटबल गेलेनाय बेबायदि होनायखौ नुनो मोनो। दा नोंथांमोनजों बेबायदि जागोन ना जाया?
जोंथिंबो बेबायदिनो जायो जानाया एसे माने फां-फान्सन माने एसे फिसा ओरैनो गेलेनाय मानाय इदिनि ओ फान्सन साथा माबा खुंना होयो माने मागोफोरावबो आथिखालनि जुगाव बेबायदिनो ओ फान्सन फाथि नायखौ नुनाय मोननाय जायो जोङो। ओमफ्राय मागो दानावहाय ओ जोङो जोंनिथिंजाय बे फोथायनाय दं आरो मागो दाननि माने मागोनि से खालारावहाय ओ मा होनो उन्दैफोरा फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै ओ गिदिरफोरखौ ओ खुलुमो न'खरनि बिमा बिफा ओ बिबौ बिबै आरो बाय बाहागिफोरखौ ओ खुलुमहैयो ओमबा ओम गिदिरखौ मान बावनाय हाबाफारि लानाय जायो मावनाय जायो ओमफाय आरो औ माग गोदानावहाय गेदेरफोरखौ मान होनांगौ।
दा बेबो बेबायदि जेनेबा जौसा फांसन खुंनाया माग समाव जायो नङा होमबा बेबायदि खुंनायाबो जोबोद मोजां। मानोना बिखौ जौसांसिम महर होनाया जोंनि थाखाय जोबोद माने गोजोन्थाव बाथ थ्रा दा माग ओ खो मागो फोर्बोखौ बिथा खालामनानै जोङो गामिनि गथ'फोरखौ बायि ओनसोलनि गथ'फोरखौ बिसोरनि खारनाय बारनाय इम ओ बादायलायनाय होयोब्ला बा खन्थाइ आवराय बादाय होयो ब्ला बा फुटबल बादायनाय होयोब्ला बिथांमोननि रोंगौ थिखौ जों मिथिनो मोनो आरो जायफ्रा गामि ओनसोलाव ओ माने गोरों हाबसोमनानै दं बिथांमोननि रोंगौथिखौ जोङो बे बादायलायनायनि गेजेरजों नुनो मोनो। आरो बिथांमोनखौ जोङो बे बादायलायनाय होनायनि गेजेरजोंनो बिथांमोननि खौ गेलेनो थुलुंगा होनाया जायो आरो। आरो गामियाव मोनसे खौसे थिया फैयो बेफोरबायदि ए माने जौसां बैसाग बा माग बा मागो फोरबो खौ जौस्राङाव फालियोब्ला बयबो ज' ज' नुजाथि फैयो माने गामियाव ओ लोगो हमज्लायनाय बा राय बेफोरो ओ सोलियो आरो बिनि गेजेरजोंनो बे बादायलायनाय होनायनि गेजेरजोंनो गथ'फ्राबो गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो खाबु मोनो बेयो जोबोद मोजां मोजां। ओमफ्राय जोंनिथि ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे फोथायनाय दं जे ओ फुंयाव माने मागो दाननि सेथि सानखालि माने खोमसि खोमसि सि आरोना बेवहाय ओ दाउखा बा दाउ जिखुनु बिसोर सिरि मोननायनि सिरि मोननायनि सिगां दुगैयोबालायनो ओ बानायफ्रा खारो बेबायदि फोथायारनाया दङ।
औ दङ औ औ दङ जोंनिथिंजायबो बेबायदिनो आबै मोना जोंनो खोन्थायो आरोना बिदि फुङावहाय से खालार खालि मागो दाननि फुङावहाय उथिनानै ओ दाउखा नुयि दाउस्रि नुयियावनो ओ दाावखा दाावस्रि सिरि समावनो नों उथिनानै दुगै लुबै सेथ्ला सेबोबाथाय लायनाय सिख्लाफोरनि खानाया गोलाव जायो होननानै जोंथिबो बेबायदिनो फोथायनाय दङ।
नोंथां समाबो जाबाय जोंनिया इ दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'बाय।
औ दे नोंथां गोजोनथों औ दे गोजोनथों।